ओ खोनादों दोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनि‌ आं
औ सानजागोन दे
नोंथाङा बेरायनो एबा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना
औ मोनो नोंथां आङो दावबायनो बिराद मोजां मोनो नोंथां
ओ नोंथाङा नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ दा दावबायनाय होनो ब्ला जोङो गोबां सुबुंफोरानो दावबायायो नोंथां दावबायनाया जोंना ओ दैजोंबो दावबायनो हायो अख्रां साजों दावबायनो हायो जोंजोंबो थाबायानो जों दावबायनो हायो बायदिजों गारि मटर लानानैबो दावबायनो हायो नोंथां
नंगौ
औ दावबायनाय होनोब्ला जोङो बै दावबायनायखौ लायोब्ला एबा दावबायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंहा गोबां जिउआव एबा जोंनि जिउआव गोबां माने सोलायनाय लाबोनो हायो आरो गोबां जोङो गियान बुथुमना लानो हायो नोंथां जोङो दा ओ दावबायनाय होनोब्ला जोङो जिखुनु जोङो मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बेखुननो मानसि जायागा थाङोब्ला बै बा थाङोब्ला जोङो बै जायगानि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय आ बिसोरनि महर मुस्रि जि जानाय थासारि लोंनाय बिसोरनि मावनाय हाबा हु खा गासैबो जोङो दावबायनानै बै ओनसोलनि जोङो दावबायनायनि गेजेर जों गोबां बिसोरनि ओ मावनाय दांनाय हुद दा बेफोर गासिखोबो जोङो माने मि थिना मोननाय जायो नोंथां
औ
बेबादिनो जायगा लायना आ जायगा लाना जायगा थासारिफोरा गुबुन गुबुन जायो नोंथां लोगोसे ओ जोंनि ओ गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायफोरा बो आलादा आलादा लोगोसे बाय जानाय लोंनायफोराबो आलादा दा थानाय थासारि बेवहार हुदाफोराबो आलादा जायो नोंथां
औ औ बेबादिनो जोङो दावबायनायखौ लायोब्ला जोंहा गोबां बाहेरा गियान जों मोननो हायो बुथुमनो हायो आरो जोंहा उम आरो जोंहा गोबां ओ दावबायनो गोनांबो दंबावो नोंथां बेबादिनो फरायसालिफोर होनोब्ला फरायसालिनि एबा जोङो फरायसाफोरखौ जोङो दावबायनाय दावबायनो लाङोब्ला बिसोरो जाय जाय टपिकखै एबा जाय आयदाफोरखौ ओ बिजाबाव बिसोरो ओ फरायनोल' मोनो नुनो मोना बेफोरबायदिनि जाहोनाव बिसोरो बाहेरा गियान एबा बिसोरनि थार सोलोंनायनि ओ मोनदांथिखौ बिसोरो बुजिजोबनो हाया बै दावबायनायनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ दावबाय होनो लाङोब्ला ए बिजाबाव मोननायफोरखौ जोङो मेगनजों नुहैयोब्ला बिसोरो ओ मोजांसिन सोलोंनानै लानो हायो आरो नों थां
औ
औ नोंथाङाबो दावबाय फेरबायना नोंथां
दावबायनाया आंबो जेन'बा दावबायफा दावबायबाय सोलोंथायाइयारि जेन'बा जोंहा मोनसे सोलोंथायाइारि फसंथननिफ्राय थांनाय माखासे दावबायनाय दङ जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्ला दावबायनो माने न'खरनि सुबुंफोरा दावबायनो बारा माने पारमिसन होआमोन आरो ओ जेब्ला ओ कलेज ओ जेब्ला जों फरायसालि एबा फसंथाननिफ्राय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे थांदोंमोन अब्ला जोङो माखासे जायगायाव सोलोंथायाइारि बिथिङाव दावबायहैदोंमोन जाय जों माखासे जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि माखासे नखरारि हालोदफोरखौ नायबिजिरसंनाय एबा फरायसंनाय जादोंमोन बेफोरबायदि हालोद जेन'बा जोंनि बर'फोराबायदि माखासे गोग्लैसोनानै दं बेैफोरबायदि ओ नुथायखौ नुनानै माने गोसोआव बोरैबा मोननाय फैदों आरो जेनेबा जों दावबायनानै गोबां जोंनि हारिनिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि माखासे न'खरारि हालोद जायगायारि दि हालोद बैफोरबायदि माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिनो मोनो फरायसंनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों ओ माखासे मिथिंगायारि नुथायाइफोरनि सायावबो जों ओ नायबिजिरनानै माखासे लिरबिदां सोरजिनो हायो जेरैहाय जों ओ जोंनि हारियावनो गोबां खन्थाइगिरि एबा लिरगिरिफोर नुनो मोनबाय जाय ओ मिथिंगायारि ओ नुथाइफोरजोंनो गोबां मोजां मोजां खन्थाइ आवरायनाय एबा लिरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आंबो माने मोन मोनसे जायगायाव दावबायहैदोंमोन जाय दाव जायगाया मानि ओर बायदि गोसोआव गोजोननाय आरो सुखु होदोंमोन आरो जाय जायगायाहाय ओ मोनसे गोथौ एबा ओ गोग्लैसोनाय जायगा नि गामि होननांगोन आरो बे फोरबायदि ओनसोलनि सिङाव मोनसे समायना मिथिंगायारि जायगा दं जेराव जों दै बाज्रुम दङ हाजो दङ आरो बिफां लाइफांजों सोरगिदिं जेराव माखासे सुबुंफोरा लाव खार ओंखामबो जाहैयो नाथाय बै जायगायाव जोंनि ओनसोलनि बायदि माने माखासे ओ दाखोर एबा मैलाफोरखौ गारबोनायखौ नुनो मोनाखै आरो ओरै बायदि साब फा माने माखासे फाइननि खोथाबो लिरनाय दं जेराव बथलफोरखौ बुख्रुबनो मो ना प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारनो मोना माने दासबिननि माखासे गोनांथिफोरखौ जायगा जायगा होनानै दं ओ माने बेफोरबायदि जायगाखौ नुयोब्ला जोंहा दावबायनायनि गोबां मोनसे मेहेरगोनां माने जोंनि दावबायनाया मोनसे मेहेर गोनां एबा ओंथि गोनां जानायखौ जों नुहुरो माने बैफोर जायगायाव जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा दावबायहैयोब्ला जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि एबा गोग्लैसोनाय हारिनि सुबुंफोराबाबो दावबायहैयोब्ला नुनो मोनगोन सोलोंबोनो हा गोन जे जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि जायगाफोरखौ एबा समायना मिथिंगायारि जायगाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियोबा जोंनि आबहावाया जोबोरैनो समायना जागोन एबा ओ गो ग्गो गोथार माखासे नुथाइफोरा ओ नुथाय मिथिंगायारि नुथाय आरो जायगाफोरा जोंनि आब हवाजों गोरोबफ्लेयोबा जोंनि जायगा एबा ओनसोलाबो मोनसे जौगाखांनाय बिदि मोनसे जौगाखांनाय लाबोनो हागोन बे फोरखौ साननो हागोन आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मोननायनि अनगायैबो माखासे ओ जोंनि ओनसोलाव माने गोजान गोजान एबा दाबसेयाव हम फरायहैनाय दं बा उम खामानि मावहैनाय दं बेफोरबायदि माने आंथ' जोंनि ओनसोल एबा रायजोनि बाहेरायाव थांनाय जायाखै थेवब्लाबो ओ आं नुनाय आरो मोन दांनायाव आरो
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा औ बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि ओ जों जोंनि ओनसोलावल' नङा जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो गिदिंनानै बिसोरनि गोबां जोङो गियानफोर खौ लाबोनानै सोन ओ लाबोनो हायो आरो बेै बे बेसे बै ओनसोलनि जों गियानफोरखौ लानानै जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो बिसोरनि ओ साबजाथाव गियानब्ला जोङो बे गियानफोरखौ ओ होनो हायो आरो नोंथां बेफोरबादिनो जोङो उम दावबायनायनि गेजेर ओ गेजेरजों जोङो गथ'फोरा एबा फरायसाफोरा गोबां गियान मोननो हायो नोंथां जेरै जोङो ओ फरायसालिफोराव स्कुलफोराव जोङो बैयो मैदेर बैयो ओ मोख्रा बैयो बैयो सिंह' होननानै रसो जोङो साव गारियाव दिन्थि दिन्थि फोरोंनो हागोन नोंथां नाथाय जोङो बिसोरखौ जुनार सालियाव जुदि लांनानै दिन्थिहैयोब्ला बिसोरो गावसोरनि मे गनजोंनो माने बिसोरो नुनो मोनगोन नालाय बेनि खायनो बिसोरो गोबां माने गियानखौ मोननो हायो आरो बे बेफोरबायदि मोसाया बेफोरबायदिमार सिंहआ बेफोरबायदिमार होननानै बिसोरो रियेलिटि बिसोरो माने मोगथां महरखौ बिसोरो नुनो मोनो नालाय बिनिखायनो जोंनि थाखाय माने बेफोरबायदि मोजां मोजां जायगाफोराव लांनानै जोङो गथ'फोरखौ खौ गोबां गियान बिसोरनि फेहेर गियान फेहेरनायाव जोंहा बै दावबायनाया गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां लोगोसे जोङो बायखोनदाखौ ओ बाय खोन्दा नेरसोनफोर जोङो नायनो हायो बायखोन्दा नेरसोन जोंनि जोंनि गोदोनि राज महाराजाफोरा माबोरै रायजो जाबोदोंमोन बिसोरो बहा माने बै जायगायाव बोरै थाफायजेनदोंमोन बेफोरनि बागै जोङो ओ बै दावबायनायनि गेजेर जों जोङो नायनो थाङोब्ला एबा जोङो बैयाव थांनानै जों बिसोरनि बायदिसिना लिरथाय हांखो फोरफोरखौ जोङो नुयोब्ला अब्लानिया जोङो आ जारिमिनखौ गोसोखांगोन नोंथां बै जारिमिनफोरखौ जोङो बोखां बुरखांनो लुबैगोन जायनि जाहोनाव जोङो बै जायगानि ओ बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जों नुनानै एबा जोङो बिस जोंनि ओ जानाय थानाय थासारि गाननाय जोमनाय बिसोरनि भाषा एबा राव बेफोरखौ जोङो माने ओ मिथिनो हांखुर जायो ना नोंथां बेनिखायनो ओ आंनि बाद दिब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय जोब फोरखो गोनां आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
बिदिनो जोङो मिथिंगायारि जाय मिथिंगायारि ओ समायना रमायना ओ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दै बाज्रुम थानाय बे बेफोरबायदि जायगाफोराव बो जोङो ओ न'खरैबो जो थांनो हायो दावबायनो बेयाव थांनानै जोङो ओ मिथिंगानि गोबां मोजां मोजां बारहावा एबा गोग्गो बारहावाखौ लानो हायो। जायनि जाहोनाव जोङो मिथिंगायाव जोङो गोबां माने ओ बै मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबां माने हे फाजाब मोनो आरो। बिखौ नायनो नायनो थांनायजों लोगोसे बियाव जोङो ओ गोबां ओ जिब जुनारबो नुनो मोनगोन दाउस सिं दाउला बेफोरबायदि जोङो नुनो मो मोननाय जायो नोंथां। लोगोसे जोङो ओ एसे माने न'खरै थाङोब्ला एबा लोगोफोरजों थाङो ब्लाबो एबा जोङो फरायसालिनि औ फरायसाफोरजों लोगोसे जोङो गोबां ओ मेलेमजिबिफोरजों थाङोब्लाबो जोङो गोबां गियान मोनबोनो हायो। जायनि जाहोनाव जोङो बै जायगायाव थांनानै बै जायगानि जोङो थासारि आरो बै जायगानि जोङो हारस सालफोरखौ जोङो माने बुरखांनो हायो आरो नोंथां
जोङो दावबायनायनि गेजेरजों खालि बेफोरबायदिल' नङा ओ गुबुननि कालसार एबा हारिमु गुबुननि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो माखासे गियान आरजिनानै लाबोनो हायो आ जाय जोंनि समाजावबो गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो मोजां एबा जौगानायाव सिमलांनो हागौ मानोना नाथाय जों बैफोर कालचार एबा हारिमुफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो रोंनांगोन बासिनानै अबेयाव जोंनि समाजाव सोफा देर जायोबा फिसा फि फिलौव एबा फिसा फिसा खोथाफोरा सोसनजायोबा माबायदि जोंनि हारिया जौगानो हागौ बेफोरबायदि गियानखौ जों माबोरै लाबोनो हागौ जोंनि समाजाव आलादायैबाबो बैसोरनिफ्राय माखासे ओ सोलोंनानै फैनानै आरो ओ माने बिसोरनि कालसारखौथ' जों जोंनियाव लाबो थायनो हाया थेवबाबो जों गुबुननि ओ थानाय जानायफोरा माबायदि बेफोरो मा बिसोरो माबायदि साखोन सिखोन थायो बैफोरखौ जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों नायबिजिरनानै जोङो जोंनियाव अ बाहाय फैनो हायो आरो
औ ओ नोंथां ओ जोंनिया सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नों नोंथांनिसिम बे दावबायनि सोमोनदै ओ ओ सावराय एसे सावरायनो होननायखाय सावरायनाय जाबाय नोंथां
औ औ दे जागोन दे नोंथां गोजोन्थों